खोनादोंना नोंथां।
अ खोनादों नोंथां नोंथाङा नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं दा ओरैनो दङ बरथमान जिरायनानै।
अ नोंथं ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ माथो ओंख्रि जाखो?
आं अमा बेदरजों बिदिनो आलुसोमोन।
गोथावानो थ एसे।
औ नोंथाङालाय मा जाखो?
दिनोय दिनोय
आतसा
आं माने नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनासो। फैदोंमोन आरो नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ निथसय सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
अ माबा एसे आबहावानि सायाव एसे। सावरायनो होननासो फैदोंमोन आं नोंथां ओ-जोंनि आबहावाया। मानि थाखाय गुबुंले जालांखो गोदोनिफ्राय लानानै माबायदिमोन आरो दानि थासारिया आबहावानिया माबायदि। थासारि सोलिबाय थादों एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथा।
औ फोरमाय जागोन नोंथां।
औ
अब्ला आं बुंनि जेनेबा ओहम। जोङो आबहावाखौ आबहावानि सायाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोङो बेफोर बादिनो आबहावा आबहावा बुङोब्लाथ जेनेबा जेरै हा दै बार बेफोर बायदिखौ गासैखौ बिफां लाइफां गासैखौ लानानैसो जोङो आब हावा बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
थ बेफोर बादिनो बिथोरावनो आङो दिनै ओ। बार गेब्रेंनाय बा बारा जोंनि थाखाय मानि थाखाय गुबुंले जाना फैखो बा दैया मानि थानानै मानि थाखाय। गुबुंले जानानै फैखो आं बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंनो।
उ
दा सिया सिगांनि समाव जोङो बेफोर बादिनो बारहावाफोरखौ बा दैफोरखौ जोङो नायनो थाङोमोनब्ला माने सिगांनि समाव बेफोरनो गोबां मोजां मोन बारहावाफ्राव बेफोर बादि गुबुन गुबुन रोखोमनि गेस फोरा गैदेरामोन आरो ओहम जोङो दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोंनि बे दानि जिथुनाखि बार मण्डलफोर बारहावाफोर बियो गोबां फारफ्रोमथिंजायानिफ्रायबो माने गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो मान मानो होनोब्ला दिनै जों सुबुं माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थानायाव गावनि न' लुनो बा बेफोर बायदिनो सोरबाया माबा मोनसे गोनांनि थाखाय बा गावनि गोनांनि थाखाय। दिनै गोबां माखासे बिफां लाइफांफोरखौ बिदिनो सानफा एफा सानफा एफा दानफाय दानफायस्रांलांनो हमगासिनो दङ जायनि जाउनाव दिनै बारहावायाव मैखोमै मोनसे‌। ओ फारागथिखौ जोङो नुनो मोनदों जाहाथु जिहेथु बिफां लाइफां थायोब्लासो बारहावाफ्रा मोनसे मोजां थासारियाव थायो मानो होनोब्ला? दिनै जोङो सुबुं माहारिया ओरैनो ब्लाबो नायनो थाङोब्ला बुहुमाव गोबां जानानै फैखाबाय दिनै सान ओ बिदिनो बिराद बुरजा बिबाङाव दिनै बुहुमाव सुबुं माहारिफ्रा दङ मानो होनोब्ला दिनै
सुबुं माहारिफ्रा बारा जानायलाय आरो लोगोसे ओ बेजोंनो जोङो सुबुं माहारिफ्रा दा बिदिनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायगासिनो। दा बिनि थाखाय मानि थाखाय ओ बारहावाया गुबुंले जादों होननो थाङोब्ला जोङो दिनै जिथुनाखि जों लानाय अक्सिजेन गेस बे गेसखौ बि बिफां लाइफाङा हगारनाय जायो अक्सि ओ हां लानानै हगारो बिथांमोना अक्सिजेनखौ। आरो जोङो
आरो जों सुबुं हारिफ्रा अब बिसोर हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ जोङो हां बोनानै जों हगारनाय जायो आरो जों जिथुनाखि हगारनाय कार्बन दाइ गेस बे गेसखौ ओ बे बिफां लाइफाङा अब ओ बोनानै लानाय जायो दा बि दिनि थाखाय माने ओ बिफां लाइफाङा खम जानायनि थाखाय आरो ओ बेफोरबायदिनो सुबुंफ्रा बुरजा जानायनि थाखाय दिनै बारमणडलाव गोबांद्राय माखासे कार्बनडाइ गेसफ्रा जानो हमदों बा सोमजिखांनो हमदों आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै गोबांथार बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दारिमिनफोर बा फेक्टरिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जायनिफ्राय आइ बेफोरबायदिनिफ्राय बेफोरबायदियाव माखासे गोबां गिदिर गिदिर मिसिनफोर थायो जाय बे मेसिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै फ्रा गोबां गेस गोनां जायो बा जोंनि बारमणडलनि थाखाय गोबां गोहोम खोख्लैग्रा जायो। दा बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि उखुन्दैफ्रा गोसोम गोसोम उखुन्दैफ्रा बेफोरबायदि फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनानै दिनै बे जोंनि बारमन्दलाव गोसारनानै जोंनि बार मण्डलखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै सासे सुबुङा दिनै ससे लामा हान्थिनोब्लाबो ससे लामा थांनो थाखाय जोङो मा गारि मथर फोरखौ बाहनाय जायो दा बे गारि मथरफोरनि फ्राय ओंखारनाय जिथुनाखि बे उखुन्दैफोर बेफोरो जोंनि माबाखौ बे बेबायदिनो बारहावाफोरखौ गुबुंले खालामो। दा बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि आबहावाफ्रा बा माने बि दि बार बारा दिनै गोबां गाज्रि जाबोनो हमदों सानफा एफा सानफा एफा।
औ
आङो दा बेखौ माबोरै होबथानो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ होबथानायनि राहा लामाफोरबो दङ गैया नङा जोङो जेसेबां खिनि बिफां लाइफांफोरखौ दानबाय जोङो दा जेरै हमना ला फांसे बि फां लाइफां दानोबा जोङो बे फांसेनि जायगायाव जोङो फांनै गुबुन जायगायाव जोङो गायफिननो नांगोन।
आरो बेजों लोगोसे जिहेथु जोंहा बे ओ जोङो ससे लामा हान्थिनो थाखाय जिथुनाखि बाहायनाय गारि मथरफोर बेफोरखौ जोङो खम बा हायनो नांगोन बा ससेल' लामा थांनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि गारि मथरफोरखौ बाहायालासेनो साइकेलफो लोमफौ जोङो बाहायबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि मुगायाव दिनै गोबांथार बेफोराददि माखासे ओ
गारिफोर मथरफोर ओंखारबाय जायफ्रा दिन दिनै एभारग्रिन माने ओ
ओ जोंनि बार मण्डलखौ जेबो खहा खालामा जायफ्रा बेटारिफोरजों खारग्रा जोङो बेफोर खौ एसे ओ बायनानै सालायोब्ला जोङो बेफोरखौ बाहायोब्ला जोङो एसेबाबो बार मण्डलखौ गेब्रेंंनायनिफ्राय जोङो एसेबाबो हमथानो हागोन। गोन होननानै आं सानो मानो होनोब्ला दिनै बेफोरबायदिनि ओ गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेस दिनै जोंनि बारमण्डलनि थाखाय गोबां माबा बिनि थाखाय जोंङो बेफोरबायदि बेटारि रि गारिफोरखौ जों बाहायोब्ला एसेबाबो होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंङो बबेबा दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोंङो गावनि पार्सनेल गारिफोरखौ जों लांङा लासिनो बेफो फोरबायदिनो जिथुनाखि होना होन माखासे पाब्लिक ट्रेसपर्टफोर जोंङो बेफोरखौ बाहायो ब्ला एसेबाबो होबथानो हागोन होननानै आं सानो। आरो बेफोरबायदिनो जेरै गभर्नमेन्टआ होना दोनखानाय जोंहा माखासे ट्रन्सपर्टनि थाखाय
ओ खाबुफोर जेरै ट्रेनफोर बेफोरबायदिखौ जोंङो बाहायोब्ला एसेबाबो होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो दा नोंथांङा बेफो फोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानोब्ला एसे बुंना होदो नामा
औ औ
औ
ओ आं बेखौनो बुंनो सानो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माने गोबां सोलायनाय फैबाय आरोना आबहावाया
औ
गोदोथ' बेबायदि थासारिफोर गैयामोन गोबां बेबायदिनो फेक्टरिस गारि मथर बांद्राय गैयामोन। गोदोहाय माने मिथिंगाफ्राबो दंफां लाइफांफ्राबो गोबां बिब्दिनो समायनायै थायोमोन बेबायदिनो दंफां लाइफां दानफायनाय बांद्राय गैयामोन। दायो नायोब्ला गोबां बिब्दिनो गावनि नांगौफ्राव एबा मानसिनि नांगौ फ्रावहाय बिब्दिनो न' लुनाय गो गोबां खामानिफ्राव बाहायो दंफांखौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो गोबां ओ दानफायनायनि जाहोनै जोंनि बे आबहावाया गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमबाय आरो बेब्दिनो गोबां गुबुंले जालांनो हमबाय बेब्दिनो फेक्ट'रिस गोबां बेबायदिनो गारि मथर नैबे पेट्रलनि उखुन्दै गनाय बेफोरनि थाखायनो गोबां माने खहा जालांनो हमबाय आरोना जोंनि मिथिंगाया
औ।
ओमफाय बेदिनो गोबां माने ओ सोलायलांबाय गोदोथ' बिराद मोजांमोन नंङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गारि मथर गैयामोन गोबां सान्थिमोन। दायो नायोब्ला जोंथ' गोबां बिब्दिनो दावराव टाउन सहरफ्राव थांब्ला गोबां बिब्दिनो गारि मथर गोबां बेबायदिनो जायगाफ्रा लेथ्रा बेबायदिनो दै जमा जानानै बेबायदिनो गोबां फेक्ट'रिसफोरनि ओ प्लास्टिक ओ गोबां बेबायदिनो दाखोरफोर गारनाय बेफोरो बिब्दिनो गेस गनायजों गोबां माने गुबुंले जालांनो हमबाय।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंङो दंफां दानफायोब्ला जोंङो फांसे दानफ्लायोब्ला जोंङो बिब्दिनो दसथा गाहाम जों दंफां गायनांगोन। अब्लासो जोंनि आबहावाया जोंनि बे दंफां लाइफाङा मोजां जोंनो अक्सिजेन होगोन। अब्लासो जोंङो मोजांङै सलिलांनो हागोन।
औ
औ ओमफाय बेबायदिनो गोबां माने जोंनि थाखायहाय दायो जोबोद खहा नङा हबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो बेफोरनि थाखायनो बेमार आजार जायो।
औ
नि गोबां माने समयसाफोर फैदों मानसिनि जिउआव बेफोरनि थाखाय ओ गोबांबो बिदिनो द फोर गारनाय गोबां बेबायदिनो लेथ्रानि थाखाय जोंनि देहाफ्राव गोबां बिदिनो बेमार आजार बेफोरनो थामफै बेफोर बेबायदिनो सिखारनानै गोबां बेबायदिनो जोंनि देहाफ्रावहाय खहा खालामदों।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेबायदिनो गोबां माने गोदो गोदोथ' बेबायदिनो जों मोजाङै सोलिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आबौ आबबैनि आबौ आबै मानि जेनेरेसनाव दायो नायोब्ला कम्पयार खालामो माने बिराद दिडिफारेन्स आर ना सिगांनिफ्राय लानानै दासिम। औ औ नोंथां जोंहथ' दायो समाबो जाबाय नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।